हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आं नै दायो जनानै दं आरो।
औ ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबायमोन ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ आङो नोंथांनाव माने नैबे मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों। ओ। जोंनि आसामाव एबा जोंनि बर'फोरा माबायदि आबाद मावो एबा आबाद मावनानै माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ। जोंनि आसामावहाय बर' माहारिखौ जों आबादनि बागै जों लानो थांब्ला बर'फ्रा गिबियावनो आबाद मावो होनब्ला बर'फोरा माइनि आबाद मावो आरो जों बर'फोरखौ जों नुबोदों गोदोनिफ्रायनो बर'- फ्रा बर'नि गिबि आबादानो जों मिथियो माइयानो बर'नि गिबि आबादा बर'फ्रा माइजोंनो गोबां माइ गायनानैनो गोबां गावनि उदैखौ सुफुङो आरो बिदिनो माइल' नङा बर'फ्रा गोबां बि- दिनो आबाद मावो आरो बिदि गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै-बर'फ्रा गोरान खेथि मावो गिसि खिथि मावो गोरान खेथि होननो थाङोब्ला जों गोरान खेथियाव जों मोननो थाङो बिदिनो आलु -आलु थास' भिन्दि बिदिनो बायदि बायदि रोखोम जों मैगंखौ नुनो मोनो आरो जों बर' हारि बर' माहारिफ्रा जों गायनायखौ आरो बर' हारि गायनायखौहाय आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि। गाव गायनानै गावनि उन्दैफोरखौ सुफुंनो नङा। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फालांगिरिबो-फालांगिरिबो मावो बर'फ्रा बिदिनो आबादनि फालांगिरि मावो गोबां रोखोमनि बिदिनो गोबां बायदि बायदि बायना गायनानै बर'फ्रा गोबां बिदिनो फालांगिबो मावो । जों नुनायखौ जों नुनो मोनो बर'नि जि आबाद मावनायखौहाय बर'फ्रा बिदिनो गोबां आरो जों माइनि बागै थाङोब्ला बर'फ्रा गिबियावनो माइ हायो गायो हायो जों माइखौहाय गाया-गायो हायो जों बिदिनो आरो जों जोंनि बाख्रियावहाय माइखौ बिदिनो लाबोयो जोङो जेखौ माइनाव बरायनायबो होनो नङा होनब्ला नोंथांजौ
औ औ।
जों बिदिनो बायदि रोखोम जों बिदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बर' बर' माहा-बर' माहारिनि गेजेराव जेन जों नुनो मोनो ओ जेन मागो माइ हाखांनानै जों मागो-मागो दमासिखौबो जों फालियो जेन जों हाखांनानै जों जेन माइखौ ए जों हानायखौ जों बेखौ जोङो माइ जेखौ माइ गोरलैबो जाहायो जों मागो समावहाय जों जोंनि फोरबोआव बेखौ माइ गोदान मोननाय हिसाबै जोङो। बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नङा होनब्ला?
औ
औ बर'नि फुरबु होननानै जों बेखौ मिथिनो हायो मागो दमासिखौ बेयाव बिदिनो गोबां जों गथ'फ्रा बिदिनो माइ-माइ गोदान हिसाबै माइरं गोदाननाय मोननाय हिसाबै जोङो गोबां बिदिनो खुसियै जों जयै जायो जों गामियै लोगो नांनानै जों खनसे बोथिसे ओंखामखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो । बर' हारिनि गेजेराव औ जों बिदिनो बायदि रोखोमनि मोननो हायो आरो । बर' हारिनि गेजेराव आबाद मावनायखौ जोबोर रंजा खुसियै गावजों गाव अनज्लायनाय अनज्लायनानै जानाय बिदिनो आबाद मावनायफोरखौ जों नु जों साफ्रोम बर' माहारिनि न'खराव जों आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ औ
औ बर' माहारिया आबादजोंनो होनाय सोनार-सोनारनो गोनां जायोमोने आबाद गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय मोनसे सुबुं हान्जा बर' माहारिया जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आंनि नुनायफोराव बेफोरबायदि आरो आरो नोंथांजोनि नुनायफोरावहाय माबोरै नोंथांजोआ एसे फोरमायना होनो हागोनना?
नोंगौ थारैनो नों बुंलांनाय बाथ्रायाबो गासिबो सैथोआनो । जोंनि ओ आसामनि स्निजि जौखोन्दो सुबुङानो आबाद मावनानै जाग्रा आरो बिनि सा याव जोंनि बर' हारि होनब्ला जोंनि बर' हारियानो बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा आरो । नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बर' हारिफ्रा आबादजों लोब्बा लाखिनानै माखासे फोरबोफोर खुङो जेरै ओ ओंखाम गोरलै होन बा कात थिगासा होनो खाथिगासा होन एबा मागो फोरबोआनो होन जों बे मागो फोरबोआबो आबादनि सायाव सोनारनानैनो खुंनाय फोरबो । ओ जों माने फोथारनिफ्राय जेब्ला माइ आबाद सिबिं सबाय बेफोरखौ बोखांनो हायो बेखौ बोखांखा खांनायनि उनाव जों जाय फिथाइफोरखौ मोनो बेखौ रंजा खुसियै जों बै मागो बोथोराव जानाय खौ नुनो मोनो आरो । बे समावहाय ओ जोंनि बर'नि आसार खान्थि हारिमु बेफोरबो बेरखांफायो ओमफाय आङो बे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो सानदों नोंथाङा फिननाय होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे सोंनाय।
आङो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे ओ जेन'बा सिगांथ' सिगांनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय बेयाव एसे फाराग नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
गोदोहाय मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै आबाद थिखोनाय जायोमोन। ओमफ्राय नाथाय ना गोनोखो मुगायाव दायो टेक टरजों हालेवनानै आबाद बोखांनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि सायाव नों थाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ बुंनो हायो हानाययाालाय, जों बहुद फारागखौ नुनो मोना मोननो हायो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायावहाय बुहुद जों फारागखौ नुनो मोनो आरो। जेरै गोदोथ' जोंहा बिदि इसिबां जोंहा जौगानाय जौगानाय थासारियाव जों गैयामोन जोंनि हादरफोरा गोदोहाय बिदिनो जोंनि जोंनि गेजेराव जों मिसिनफोरखौ मोननो हायामोन जेरै ट्रेक्टरफोरखौ जों मोननो हायामोन, आबाद माव-मावनायाव हालेवनायावहाय आरो हालेवनो जों बहुद खस्थ' जायोमोन। जों नांगोलजों एवबा जोंनो समा जोंनो समाबो गोबां नांगौ जायोमोन। बिदिनो जों गोबां बिदिनो औ नुनो मोनो दानि दानि जुगावथ' गोबां मेचिनजों जों सम ससे दसे समावनो जोङो गोबां हालेवनो हायो, गोबां बिगा बिगा दुब्लिफोर जों एवनो हायो आरो ट्रेक्टरनि जुगिदैनो जोङो हायो हालेवनो आरो बिदिनो गोबां आबाद मावनायफ्राव जोंनो रेहाय होनाय जादों मेचिननि दाथ' आरो बिगियाननि जुग नङा होनब्ला?
औ।
औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो बायदिसिना जों मुलिफोरबो नुनो मोनो, गोबां आबादाव आबादाव होनाय जोङो मैगं थाइगङाव होनाय जेन मैगं थाइगङाव एम्फौ एनलाफ्रा जेन आबादफोरखौहाय आबादाव आबाद मावनायफोरखौ आबाद मावनाय मैगंफोरखौहाय जा-जायिनि थाखाय जों गोबां बिदिनो बायदिसिना मुलिफोर होनाय आबादाव नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां हासार जानायफोर जों हासार हासारनि थाखाय मुलि होनायफोर गोबां जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि गोदोनि आबाद मावनायजों दानि आबाद मावनायजों बुहुद फाराग दं आरो जोङो नायबिजिरनानै नायोब्ला जों गोबां बिदिनो फारागफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिजों दानिजों बुहुद बिदिनो फाराग दङ आरो आबाद मावनायावहाय गोदोहाय बिदिनो गोबां सम लायोमोन जों समनि आंखाल जायोमोन गोबां बिदिनो नांगोल मोसौजों एवनाय हिसाबै जों बिदिनो हालेवनो जोंनिया समनि आंखाल जामोन आरो दायो जों गोनोखो जुगे जुगाव गोबां बिदिनो मेचिनफोर गोबां बायदिसिना जों ओंखारबाय बिनि जुगदै जों जोंनि जिउ खुंनायाबो गोरलैयैनो जिउ खुंनो हाबाय आरो जों बिदिनो आरो बायदि रोखोमनि जों गोनोखो
औ
नालाय औ बिदिनो बायदि रोखोम मोनसेै आरो जों जेखौहाय जों सहजावनो मावनो हासै आरो बेफोरनि बागै आं मोननो हायो आरो। आंनि नुनायाव हाय आरो नोंथांनि आंनिफ्रायनो बिदि आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों। ओ गोदोनि मावनाय आरो दानि मावनाय थारैनो जोबोद फाराग दङ। गोदोआव जेनेबा जोङो जि बिगा नैजि बिगा बा बा बिगा गा बेफोर बायदि हाखौ मावनो थाखाय जोंनो नांगोलजों हालेवनायाव दान मोनसे गाहाम सम लायोमोन आरो। नाथाय दायो जोङो जि बि गायानो जा बा नैजि बिगायानो जा बेखौ जोङो ट्रेक्टर जों हालौवना नै सानसेयावनो हालेवनानै जोङो खिथिखौ बोखांनानै लानो हायो। एबा जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनानै लानो हायो आरो । नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों । ओ जोङो बिनि अनगायैबो आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ होसोनो हायो आरो ।
औ औ
दा आङो नोंथांनाव आरो मोनसे सोंबावनो नागिरदों नोंथाङा फिननाय होनो हागोन ना?
औ हागोन ।
ओ जोंदि बांसिनै माइ आबादनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों नङा होमबा?
औ नंगौ ।
औ होमब्ला जोङो जेनेबा नोंथाङा मा मा माइ आबादखौ मिन्थिगौ एबा मोननैसो माइनि गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ थायो नङा होमब्ला? ओ बेफोरनि मुं मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन हानाया आं बाराथ' खोन्थानो हानाय नङा मोननैसोनि मोननैसोनि थिसननो हागोन आरो आं जेरै रन जेरै रन्जित माइ आरो जोसा माइ
औ
आरो माइब्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि जों माइफोरखौ नुनो मोनो आरो बायदि बायदि गोबां बिदिनो जों जैखौ खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो । बायदि बायदि रोखोम
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां रोख खोमनि माइ दङ जेरै रन्जित, माइब्रा, बावा, आसु, ओ आमफ्राय आङो नोंथांनाव मोनसे सो बावनो सानदों नोंथाङा फि नाय होनो हागोन ना?
औ हागोन ।
उम जेनेबा जोङो माइब्रा माइ होननानै मिनथियो । बे माइब्रा माइआब बो गोबां रोखोमनि दङ जेरै आसु माइब्रा एनिफ्राय जोसा माइब ब्रा आं नोंथांनाव बेखौसो सो सोंनो नागिरदों जोङो माइब्रा माइरंनिफ्राय मा मा बनायनो हायो?
जों बै माइब्रा होनना थांङोब्ला जों माइब्राजों गोबां बिदिनो रोखोमनि जों जायखौ फोरबोफोरावहाय संनाय जायो । जेखौ जों सिथाव फिथ था होनना मिथिनाय जायो जों माइब्राजों बे फिथाखौबो जों बानायनो हायो । आरो माइब्राजों जोङो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि मादाव बाहायजानाय मोनसे जों फेग्रा मुवा होनना मिथियो फेग्रा मुवा माने जों लोंग्रा मुवा आरो बेखौ माइब्रा माइब्रा बिदै होननानै मिथियो जों बेखौबो बानायनो हायो बिदिनो लोंग्रा मुवा बिदि आरो आंनि मिथिनाय मथेबा नोंथांजो समाबो जाबाय नामा जोंना